औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
अ बेलासि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बहरग्रोनाय जाबाय बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फ्रि दङ नामा
औ नोंथां आं फ्रि दङ सावरायजागोन
बिदिब्ला जोङो सावरायदोनि बा बाजार एबा हाथाय नङा होमबा नोंथां बे बाजार एबा हाथाय बे आयदाखौ लानानै दसे बे सम सावरायनो लाना जोंहा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ बिदिब्ला आङो जि बाजार एबा हाथाय बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनानै होनो
औ उम
बाजार एबा हाथाया जाहैबाय जोंनि फालांगियारि खालामनायनि मोनसे जायगा
औ नोंथां औ औ
जेरैहाय जोंनि साखाथि साखाथि फाखाथि जुदि बाजार थायोब्ला बे बाजाराव माने जोंनि माने फालांगियारि जाय बिथांमोना फालांगियारि खालामो बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर सुबिदा जायो जेरैहाय आबादारिफोरनि थाखाय सुबिदा जायो। जेरै आबादनि बादैबो गुबुन बायदिसिना गाननाय जोमनाय फालांगियारि खालामनायनि थाखाय सुबिदा जायो आरो देलायनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना खालामामनायनि फालांगि थायोबा जुदि बेफोरनिबो सुबिदा जायो। दा आबाद आबादारिनि थाखाय नाथाय बे बाजारा माबायदि सुबिदा जायो होनना बुङोब्ला नाय नोंथां जेरैहाय आबादारिफोरा गावसोरनि मुलाम्फा थाखाय आबादखौ मावो एबा न'खरखौ दैदेननो थाखाय आबादखौ मावो जेरैहाय गावसोरनि न'खरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय देलायनाय गथ' गथायफोरखौ फरायहोनाय बायदिसिना माने बेफोरनि ओ रां रुफा बा खरसा खरसानि थाखाय आबादखौ मावो। बेफोराव आबादखौ मावनानै मुलाम्फा मोननायनि थाखाय आरो बाजारजों आबादारि सोमोन्दो होनना बुङोब्ला जेरैहाय आबादारिया नो आबाद मावनानै जेनाखि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ दिहुनगोन बैफोरखौ दिहुननानै जेब्लानाखि गावनि गावनि गावसोरनि सेराव जुदि बाजार थायो बैफोर बाजाराव जोङो फानहैनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
जेरैहाय जोङो बाजारावनो जिहेथु जोंहा गासिबो माने बायनाय फाननाय जोंनिया जायो नालाय बेखायनो आबादारि बिथांमोनाबो माने गावसोरनि जिखिनि आबाद मावनानै मैगं थाइगं फिथाइ सामथाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ माने बे बाजाराव फानै आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जाय बिथांमोनहा फालांगिरि बिथांमोनाबो माने बे बाजारावनो फालांगिखौ खालामनो खाबु मोनो
औ औ
जेरैहाय जोङो बाजार होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोंहा बेयाव माने जोङो बायदि रोखोमनि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय मान बाजाराव जोङो नुनो मोनो जानाय लोंनायनि बाजार जोंहा गाननाय जोमनायनि बाजार देलायनायनि बाजार साहा गला साहा गला बायदिसिना जोंहा बेबायदि माबा मोनसे जेनेबा साइकेल बाइक फाहामनायनि गला नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा आरो मा थाबावो जेरैहाय ना बेदर फाननायनि गला बेबायदि दाउ फाननायनि दाउ फाननायनि गला बोरमा फाननायनि अमा फिसा फाननायनि अमा बेदर फाननायनि बेबायदि गोबां गोबां रोखोमनि फालांगिया बे बाजाराव जायो।
औ नोंथां औ।
आथिखालनि समाव नाथाय जोंनि बे जिखिनि बाजारफोर बे बाजारफोराव जोङो बेरायनानै एबा बाजारफोराव थांनानै जों नुनो मोनो दिनैनि समफोराव माने जोंहा बेबायदि बाजार होननाय लोगो लोगो आथिखालनि फालांगिरिफोरा गोबां बांनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला फालांगि फालांगि खालामनायाबो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा। दिनैसिम गोबां सु सुबुंफोरानो फालांगि खालामनानै माने गावनि न'खर संसारखौ दैदेनबोगासिनो दङ गाव गथ' गथायफोरखौ स्कुल एबा स्कुल फोराव कलेज फोराव फरायहोगासिनो सिनो दं एबा फरायसा सोलोंथाय सोलोंथाइ होगासिनो दङ। ओ बेखायनो बेखायनो जोङो जुदि बेफोरबायदि माने जोंनि ओनसोल साखाथिफोराव एबा जोंनि ओनसोल खाथिफोराव जुदि बेबायदि बाजार एबा हाथायफोरा थायोब्ला जोङो गासैनिबो जोंहा माने मोनसे सुबिदा जायो जेर जेरै फालांगिखौ माथ्र फालांगिखौ खालि बुङाखै आङो जेरैहाय जोंहा फालांगि नङाबाबो जोङो बायना जानो थाखाय जेनेबा जोंनो बा खाथियाव बाजार नांगौ जेरैहाय जोङो बाजाराव मै थाइगं मोनो ओ अ गलाब बाजाराव मैगं थाइगं मोनो बाजाराव गाननाय जोमनाय मोनो बाजाराव बायदिसिना देलायनाय मुवा मोनो। बेबायदिनो जोङो फालांगि नङाबाबो जोङो मा खालामो बायनो थाखायनो जोंनो बाजारखौ नांगौ जायो।
औ नोंथां औ-औ।
ओ जोङो बे बाजाराव जोङो आथिखालनि दिनाव जोङो माने ओ हौवाफोरजों लोगोसे जोंनि आइजो माहा हारिखौबो जों फ समान समानै मा खालामनाय नुनो मोनो फालांगि खालामनाय नुनो मोनो। जेरैहाय जोंनि जोंनि सेरावबो उमओ गंसे बाजार दङ बे बाजारा जोंहा माने सप तायाव खेबसे माने हाथाय जायो आरो रबिबाराव हाथाय जायो आरो बे हाथाइआ जोबोर गिदिर जायो खमैबो गं ओ थामजिबा ब्रैजिसो गामि एबा सुबा लोगो नांनानै जोंनि बे बाजार जायो आरो। बे बाजाराव गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो माने मा फालांगिफोर फैयो जेरैहाय ग स्ला गाननाय जोमनाय ओ खसाबफोर गाननो फैयो जेनेबा मैगं थाइगं फाननो फैयो जेनेबा साहा गला होनो फैयो बेबायदिनो गोबां गोजान गोजाननि फालांगिरिफोराबो जोंनि बे हाथायाव माने ओ बेबायदि फालांगि खालामनो फैनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां औ।
जोंनि बे बाजाराव ओ बर' आइजोफोराबो जेरैहाय साहा गला होनाय ओ ओ दाउ गोदानानै फाननाय बेबायदिनो ना फाननाय एम्फौ लाथा फाननाय नाय ओ बेबायदिनो खुसेर खुसेर रोसि फाननाय खुसेर बिदै फाननाय बेबायदिनो गोबां रो खोमनि माने आइजोफोरखौबो जोङो बेफार फालांगि खालामनायखौ दिनैनि समाव नुनो मोनो आरो जोंनि बे आइ जि बाजारनि खोथा जोंनि सेरनि बे बाजारावबो माने जोंनि मा होनना बुंदों थामजि बाहा गोआनो माने आइजोफोरखौ जों फालांगि फालांगि खालामनाय नुनो मोनो।
औ नोंथां औ।
जेरैहाय जोंनि बे बाजाराव खमैबो खमैबो गं जौसेनिख्रुइ बांसिन माने गलाफोर दङ। जौ जौ जौसेनिख्रुइ बांसिन माने गलाफोर दङ आरो खमैबो जोंनि बे बाजाराव जिनिफ्राय जिनै रोजासो मानसिफोरा थुबुर जायो।
औ औ।
आरो बेजों लोगोसे बेखौबो बुंनांगोन आथिखालनि माने सोर खौबो जोङो माने बेबायदि मा खालामनाय नुनो मोनदोंसै माने खायसे माने जायगाफोराव जाय माने जाय सुबुंफोरा माने गोजान गोजान जायगा माने थांनानै बाजारखौ जाहैनो गोनां जादों खाथियाव बेबायदि बाजार एबा माने हाथायफोर गैया बैफोरावबो माने गामिनि ओनसोलनि माने साननो हानाय खायसे सुबुंफोरा मा खालामदोंसै माने गंफा माने गोदानै जोङो बाजार बाजार एबा बाजार जेनेबा जोङो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ एबा गोदानै खुंनो लानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नोंथां।
दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांनि सि गाङाव जे बाजारादि जोंनो माबायदि माने हेफाजाब होयो आरो सेराव जों बाजार थायोब्ला जोंहा फालांगिरिफोरनि थाखाय माबायदि माने हेफाजाब जायो बेनि थाखाय आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो नोंथांनिबो नोंथांमोननि सेरावबो बेबायदि बाजार हाथाय दङ नामा जाय बाजार एबा हाथायाव माने जोङो माने बेफार फालांगि खालामनानै सोलिनो खाबु मोनो आरो जों बाजार खालामनो बा गाननाय जोमनाय माने खसाब बायना बायनो। थाखाय जोंङो खाबु मोनो बेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथांनि सेरावबो बेबायदि बाजार दंङ अनामा नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां ओ बाजार होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ बाजारा बा बेखौ जों बुंनांगोन जे बाजारा मोनसे थांना थानायनि राहाबो बुंजागोन आरो जोंनि ओ बाजारा जाबाय सोलाय सोल' बा सोलाय सोल' खालामनाय बाजारफोराव जोङो रां होननानै ओ मुवा बेसादफोर बायनाय जायो बायनाय जायो बा फाननाय जायो ओ बाजार होननानै बुङोब्ला नोंथां बाजाराव जोङो ओ गोबां रोखो खोमनि बायदिसिना गला दखान लाबो जेरै ओ साहा दखान ओ गो गस्ला दखान बे बेदर ना बायदिसिना जानाय लोंनाय इओ बायदिसिना जों ओ बेफोराव बाजाराव जोङो फानो बा बाजाराव जोङो ओ लाबोयो बा बायो औ
औ
ओ बेफोराव बाजारफोर खाथिफोराव बाजार थाबोला ओ खाथि खालानि सुबुं बुं फोर फायनानै एसे गोरलैयैनो माने जोङो बायनो हायो आरो बेफोराव बाजाराव ओ गोजान गोजाननि ओ जाय ओ बेफारि बिथांमोना फैनानै जोंनि बे बाजाराव जमा जायो गुबुन गुबुन बाजा ओ गुबुन गुबुन आय ओ माबा लाबोनानै गुबुन गुबुन बेसाद लाबोनानै बे बाजाराव ओ फान फैयो फानफैयोबोला जोङो खाथि खाला जेसे सेबां ओ सुबुंफोरनि गोनांथि जायो फ्राय जों बे बाजाराव मोननाय जायो ओ बे बे बाजार बाजारफोर खाथि खालाफोराव बाजार थाबोला बेयाव जोङो बेफोरखौ एसे गोरलै राहायैनो मोनो बा जोङो खाथियाव बाजार थाबोला गोजानसिम हान्थियालासेनो जोङो खाथि खालायाव बाजाद थायोब्ला बेयाव गोरलैयै मोनो आरो बाजार बुङोब्ला जोङो ओ
गोरिब सुबुंफोरा जोङो बेफोराव साहा गला होनानै बा ओ एसे जिउ खांनायाव एसे मदद लानो हायो आरो बाजारफोर थाबोला खाथियाव मदद लानो हायो ओ
बेफोरबायदिनो जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ जोङो गोजान गोजान ओ बाजारफोर थायोब्ला एसे उसुबिदा जायो बेफोरनि थाखाय ओ ओ गं जि बा जिबा बेफोरबायदि गामि लोगो नांनानै मोनसे ओ गोदान बाजार बा गोदान औ औ गोदान बाजार बा गोदान बाजार ओ बानायदों आरो जायियाव जोङो ओ खाथियाव थायोब्ला एसे सुबिदा जानायनि जोङो बानायना लायो ओ नोंथाङा बुंनाय बादि जोंनिथिंबो मोनसे बार दंङ जाय बाजाराव ओ खमैबो ओ जौसे ओ जौसे सरि ओ सेेरोजासोनिबो बांसि बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेफारि थांमोना फैनानै जमा जाफैयो आरो गाव गावनि ओ फानग्रा बुस सुफोरखौ लाबोनानै जोंनि खाथियाव होफैयो होननानै जों बुंनांगोन मानोना जोङो होफैयो आरो ओ बेफोरनिफ्राय जोङो गोरलै गोरलैयैनो जोङो बेफ बिसोरनिफ्राय बायनानै लाखिनो हायो बा जोङो बेफोरनिफ्राय मोननो हायो दा नोंथाङा ओ बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावगोन नामा फोरमायना
नंगौ नंगौ फोरमायनो हागोन जिहेथु जोङो जोंहा जों बाजारनि मोनसे आयदा लानानै जों नोंथां नोंथांजों आंजों सावरायगासिनो दङ दा नोंथाङाबो फोरमायबाय जे ओ जोंनि सेराव जुदि बाजार थायोब्ला जोंहा माबायदि माने खाबु जायो जेरै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोर खोथाखौ गासैखौबो जोङो आवगोलावनो सावरायलांबाय बेबायदियैनो जोङो बांसिनै बुंनो नांगोन जोंनि आबादारि जि आबादारि आबादारिनि थाखाय बांसिनै माने ओ बा होसेनाव जुदि बाजार थायोब्ला जोंहा बांसिनै ओ माने बेबायदि बा फाननाय मैगं थाइगं फाननाय बायनायनि थाखाय जोंहा बांसिनै खाबु जायो
औ औ नोंथां
जोङो बाजार होननाय लोगो लोगो जोङो माने ओ जोंहा जि बाजार होनना बुङोब्ला जोङो बे माने बाजारफोराव जोंहा बे हाथाय जोंना बाजाराथ' सानफ्रोमबो जेनेबा ज'यो जेनेबा नङा बा सामफ्रामबो जोंहा बाजारा जाखायो नाथाय बै बाजारनि गेजेरावनो सान से जों मा खालामो जेनेबा हाथाइ हाथाइ होननाय लोगो लोगो जों मा बुङोमा बे हाथायाव माने जोंहा मोनसे बेयाव बायनाय फाननाय बायदिसिना मैगं थाइगं फाननायफ्रा एसे बुरजा जायो आरो बै हाथाइखालि माने जोंनि मानसिफोराबो एसे बुरजा जायो माने बै हाथाइनि सानखालि माने बेवहाय फालांगि खामग्राफोराबो गोबां जायो आरो बायदिसिना रोखोमनि मुवा बेसाद गाननाय जोमनाय बायदिसिना मुवा बेसाद फाननो बायनो फाननो लाबो बेबायदिनो बायग्राफोराबो बै सानखौ नेना थानानै बै सानखालि जेनेबा आ आङो आंनि नांनायखिनि मुवा बेसाद फोर खौ आं मोनगोन बेबायदि मोनसे माने गोसोआव साननाय थायो नङा हबा नोंथां बेबायदिनो जोङो बाजार बााजारब्लाबो जों सप्ताननि गेजेराव सानसे नङाबा साननै बा बेखौ जोङो हाथाय खालामो आरो जेनेबा बै हाथाइनि दिनाव माने मा खालामो जोंहा गासिबो फालांग